हेल' नोंथां हेल' औ गोजोन फुंबिलि नों थां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां खुलुमबाय नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना ओ दं मोजां
आं नोंथांजों मोनसे औ आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजायो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि न'आवहाय ओ दाउ अमा दङना नोंथां?
औ दं
औ दाउ ओ दाउखौहाय माबोरैहाय ओ फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना बे बिसोरखौहाय जों उन्दैनिफ्रायनो जे फियो माबोरैहाय ओ फिसिनांगौ माबोरैहाय जो थोन लानांगौ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां फोरमायजागोन नोंथाङा एसे नोंथाङा स नोंथाङा एसे खोन संला नोंथां
औ जागोन आङो खोनासंगोन नोंथाङा नोंथाङा फोरमायना होदो दे।
बिखयनो नोंथां बे दाउ फिसाखौ जों किसुमान न'निबो बिदिनो बिमा हक माबा बिमा हक हाथाइनि हक बिदिनो जों किसुमान बिमाफोर गैयाबा हाथाइनिफोरबो बायना लाबोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ आरो न'आवनो बिमा दङबाथ' न'आवनो
औ न' जेब्ला जों औ नोंथां जेब्ला जों ननि भिमा दोङोबा बे भिमानिखौ मा खालामो जों किसुमान बिदै दैेयो होननानै बेखौ जों फिसा फुखायो। बे फिसा फुखायोबालाय ए बे। फिसा फुखायोबा जेबो लायो। फिसा बिमानि बिदिनिफ्राय फिसा फुखायखांनानै बे बिदिनिफ्राय दिहुनखांबा जोङो जेब्ला बेखौ किसुमान बिमायाथ लाथिंनानै गावनि आदार गावनि फिसाखौ गावनो आदार जाहोलाङो। किसुमान जों बे फिसानि थाखाय किसुमान हय ननि माइ ननि माइनि माइ एखुर होनो बेखौ। उन्दै उन्दै समावथ गोदो जाबांनो हाया। बेखौ माइ एंखुर होनाय जायो। बेखौ स सप्तासे सप्तानि उनाव बाय बाय बाय देलांबाय बिदिनो ओंखाम हक बाजारनि गलाफोरनि दाना हग बिदिनो बाय बाय होनाय जायो। बिदिनो बाय बाय होनाय जाबाय जेब्ला जों दाउ अमा फिथौ फिसिबाथ जोंनो जानि थाखाय बहुद गोनांथिबो जायो नोंथां बे जायगानि गोनां जाबा जों जेब्ला जों जायागानिखौबो जागाखौबो जों थयारि खालामनांबाय नोंथां दाउमा फिसि
औ बिसोरनि थाखाय जोङो मोजां जायगा बानायनानै होनांगोन आरोना नोंथां जेरैहाय जे बो ओ बिसोरखौ जेबो सैमा एबा सियालफोरा लांनो हाया आरोना। बिनि थाखाय बिसोरनो जोङो मोन मोजाङै न बा ओ दाउ गन्द्रा बानायनानै होनांगोन आरो ना दावगलार औ
औ बे दाउ गलानो जों जेब्ला जों दाउखौ अखल फिसिबोला जाया बेखौ जों साब सिखन खालामामबाय थानांगोन गोजारै साफानो लाखिनानै बांसिन साबसिन जायो। जेब्ला बे साफाफोर साफ फा लाखिबा दाउ आजारफोरा बेमारफोर जानो बु गोबाङानो बेमारफोर आजार जायो नालाय बेखौनो साब सिखन खालामबाय थाबा बेमार आजाराबो सोमजिनो खम मोनो आरो नोंथां। जेब्ला जों लेफ्ट। थ्रा एदिननिफाय थाबा बे दाउ अमारफोराबो गाराय जाबांनो हमो किसुमान खर' गिदिंनाय लोमजानाय जानोबो हमबाङो बिदिनो गोबाङानो गोबां बेरा-बेमारनि रुग हमलाङो दाउ अमा आजार बोरमाफोराबो
औ जोङो औ जोंङो आरो बिसोरनि जायगाखौ साफा खालामना होबाय थानां गोन आरो ना बिसोरनि खिफोरखौ जोंङो मोजांङै ओ बिसोर नि जायगाखौहाय जोंङो फुरा मोजांङैहाय साब सि खोन खालामनानै दोनबाय थानांगोन आरो ना
मोजांसिन जायो जोथोन जायो जेब्ला जों साब सिखन खाम्बा निजे थाखायबो मोजां बिसोरनि थाखायबो मोजां जायो साफ सिखनानो मेन परिस्कार आरो बेनो औ परिस्कार खालायना लाखिनायानो निजेनि थाखाय बहुत मोजां जायो आरो निजेबो दाउ अमाफोरखौ लाखि जोब मोजांङै जोथोन खामबासो जोथोन मोनो नोंथां बेफोरबायदियानो अमा अमाफोराबो दाउफोराबो बेफोरबायदिनो जोथोन लानांगौ आरो बेफोरखौ दाउ अमा फोर खौ एसे हा गिसिफोराव दोनबा एसे लोमजानाय साजानाय फोरा एसे सोमजिनो हमो बेखौ जेब्ला जों दाउ अमा फिसिगोन एसे बोरि जगाफोर नायबा मोजां आरो किसुमानथ' दाउ अमाफोरा दाउवाथ' किसुमान बोरि फोरावसो थिखांनो हायो जेब्ला जों दान्दाबो खाना होनाय जायो
औ नंगौ
खाबा एसे मोजांसिन जायो नोंथां एसे साहाफोराव गाखोना थाबा जेबौ माबाो एम्फौ एमला थाखायबो मोजां जायो नोंथां बेखौ जों एसे निजेनो सिदानथ' लानानै जोंनिखौ मावोबासो साबसिन जायो नोंथां औ औ
बेनिफ्राय नोंथाङा दाउ बेदरखौहाय माबायदिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो ना गोदोरथारखौ ना ओ फिसाथारखो फिसाखौ ना एसे देरहांनायखौ बि माबे बदिखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
औ नोंथाङाथ' दा दाउआथ' बायदि रोखोम बायदि गोदोरबो दोङो। फिसाबो दोङो बेफोर जाबाय निजिनि औ जानायाथ' जाबाय किसुमान ओ किसुमानथ' देरफुनाफोर देरफुनायफोरखौसो जायो किसुमान पवासे हक किसुमान तिन पुवा जानाय हक। बेफोर साबसिन साबसिन जायो। जेब्ला जों बांद्राय गोदोरबा। बे बांद्राय गेदिर बेदरा जाबाय जों हाराया जेब्ला जों गोरा जायो गोरा जाब्ला सर्ट टेस्टखौ खम मोननाय जायो। जेब्ला जों फिसा मिडियाम। फोर पवासि हक तिन पुवा हक बेफोरखौ जानाया साबसिन जायो आर'। बेखौ जुल जुस जानाबो मो ओ जुइस जानाबो मोजां जाना मोनो। बेखौ एवनाबो जाना मोज मोजां मोनो बेखौ आलुफोरजोंबो। जानानै मोजां। जायो आर'। बेखौ किसुमान आरो गोरलैखौबोथ' गोरलैयाथ' सुवाट टेस्ट फैखाया नोंथां।
औ
बेखौ दे देरफुनाय सिस्टेमाव जानाया बांसिन साबसिन जायो आर '।
औ आरो औ नंगौ आरो दाउ बेदराहाय। देहानि थाखाय जोबोद मोजां ना नोंथां?
औ औ बे दाउ बेदरफोराथ' देहानि थाखायथ' जोबोद मोजाङानो देहानि थाखाय बेखौ दाउ बेदरफोरखौ जाबाय थाबा प्र प्रटिन मोनो प्रटिन मोनो देहाफोराबो राफोद थायो।
औ नोंगौ।
बयनिबो टेस्टफोराबो आलदा आलदा। थायो नोंथां। बे दाउ बेदर हग बिदिनो बोरमा बेदर हग बायदि रखोम बायदि गुबुन। बेदर हक बिदिनो आलदा आलदा टेस्ट थायो आलदा आलदा गावबा गाव स्वाद थायो।
औ
औ नोंथांमोननिथिं दाउ अमाफोरखौ माबायदि लालुफा खालामनो मोजां माबायदि लाल मा खालामो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
फाय बुंलांबाय। थिग बिदिनो जोंनि थिबो आरोना बिसोरखौ। बिसोर खौ ओ थानो थाखाय मोजां जायगा खालामनानै होनाय जायो। जाहा ते बेमार बाजार जाया आरो बिसो बिसोरनि थाखाय मोजां न' बानायनानै होनाय जायो। जाटे ओ सैमा सेलफोरा ओ लांनो हाया आरोना
औ
अ बिदिनो आरो नांनाय बायदिहाय बिसोरनो आदार जगायबाय थान थानांगौ जेरैहाय ओ नोंथांनि बादिब्ला सानसेयाव दावफोरनो खेनबेसे आदार होनो आदार होन्नाया मोजां नोंथांनि बायदिब्ला?
औ दाउ अमानि थाखाय बे दाउ अमा थाखायथ' किसुमानथ' होबाय थाबाथ' जाबाय थायो। थारमाने टाइम थायो किसुमान फुङाव ओ ओ औ औ दाउ अमाया थ' लिमिट गैया। किसुमान ओ जों सानाव सनथा सनथाम होनाया साबसिन जायो नोंथां।
औ
खनसे मोनायाव खनसे तिनटायाव होबाबा साबसिन जायो। बेखौ होबाय थाबाबो इसोर जाबाय थागोन। खिबाय थागोन बिदिनो दाउ अमाफोरा बिसोर टामाने टाइम लिमिट गैया दाउआथाय होबाय थागोन जाबाय थ थागोन थानाया टाइमिं होना लाबा एसे मोजां। सिनजायो दाउआबो रेस मोनो। मानसियाबो रेस मोनो आर' थां टिन टाइम होनाया मोजां जायो फुङाव खनसे सानजौफु खनसे मोना मोना खनसे बिखौ टिन टाइम होबाथाय साब सिन जाय' आर' बे साबसिन खानाय जागायाव जेब्ला इखो जों आदारफोर होबा हो साब सिगुन खामना लानाय बांस सिं मोजां जायो नोंथां।
औ आरो आदारजों लोगोसे दै दैबो होफानाय जायोना नोंथां?
थां दैखोबो जों सा सिखुन खामना होनांगोन बे दैखो लेथ्रा दैखोनो होफिनबाय थाबा फिर दाउआ बिदिनो जुब्रा जायो बेमार जायो आरो नोंथां। ओ इफिनखो साब सिगुन दि जोंहा आदार होबाथाय बेनि दैखौबो जों साफा साब सिखन खालामनानै बे दैखौबो होनाय जायो आरो नोंथां बे होनबासो होबाथाय दाउ अमा आजार बेमारफोर जानाया एसे खम जायो आरो नोंथां
औ आरो खायसे खायसे आरो दाउ अमाफोरखौनो गोब गोबां फियो आरो ना खायसेया
औ नोंथां औ औ औ बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै ननिनो नखर सुबुङो नखर खुङो औ बिदिनो बाजार गलाफोरावबो लांनानै फानै जायो नखर फोरावबो बिदिनो मोजां रां आ खामायनो हायो आरो न दाउ अमाफोरजों मोजां ननिनो
गोबां गोबां फिबा औ गोबां फिबालाय मुलाम्फा जायो आरोना
नोंथां बेफोर जाबाय निजिनि जागाबो नोंथां बेबादिनो नोंथां दाउ अमा फिसिनि थाखायबो औ औ जागा थाखायबो फराय गोनां थि जायो अन औे बिदिनो आरो नोंथां बिदिनो नथथियाव नखराव जि लागोथिया बुस्थु बिदिनो एसे एसे किसान गोबां फार्म खालामनायाथ गोबां लायो किसुमाना नखरफोराव जिखिनि जायगानि गोनांथि थेक बेफोर जाबाय माफा मानैनि बि लानानै सोलिनो हायो इदिनो नोंथां जेब्ला जों गोबां फिसिनोबा गोबांबो आ दाना नांगोन गोबांबो जागा नांगोन गोबांबो मानसि लाखिनोबो नांगोन नोंथां बे थाखाय दाउ अमा फि सिबाल जों जागानिबो गोनांथि बहुद जायो
औ
बे दाउ अमा फिसिनानै बेखौ जों दानाबो होनो हायाबाबाय जों दाउ अमानि थाखायबो बहुद माबा दाउ अमा
ओ दाउ बिदि होनो हायाबाथाय दाउ अमायाबो ओ मोजां जानाय नङा मानोना
औ मोजां जाया माने जेब्ला जों आदार दानाफोर होनायाबा जों निजेखौनो अखान्थि मोनो नोंथां जेब्ला जों गुबुनखौ फिसिनानै जों गुबुनखौ जों लालां फाल' खालामनायाबो एसे गाज्रि जायो आरो नोंथां जेब्ला जों जों बेखौ बायना लाबना हक हय न'नि फिसा हक बेखौ जों लाल खै खैदानथ' खालामना लानो हायाबा एसे गाज्रि जायो आरो।
औ नों
औ।
औ नोंथांनि न'आवबो दङना गैया? दाउ अमा
बेफोरबायदिनो माफा मानैयालाय दं। जिखिनि जोंनि न'नि आन्था बे बेखौनो लाबांनानै बिदिनो सोलियो आरो।
औ गोबां बुरजा गैया आरोना। नोंथांमोनिखै बिदि गोबां अमा फार्म बा दाउ फार्म बिदि खालामनाय नुनो मोनो नामा? नोंथाङा।
औ नोंथां खाथि खालाथ' बिदिनो द अमा फार्म दाउ फार्म बिदिनो लानानै किसुमान न'खरखौनो बिदिनो लाना खुङो। किसुमाना बाजार गला फोरावबो बिदिनो लांनानै बिदि बिसोरनो बिदिनो फानो आरो नोंथां। बेफोरनो खाथि खाला दं। खाथि खाला बिदिनो सोलिला सोलिगासिनो दं आरो नोंथां। बिदिनो लाना दाउ अमाफोरखौ लाना किसुमान मोसौ लाना किसुमान बोरमाफोर लानानै नै किसुमान आरो बिदिनो हांसो फार्म माबा फार्म लानानै बिनो गोबाङानो गोबां बिदिनो नखर खौ खुंबाय थादों
औ बिदिब्ला नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ लाखिथ'नोसै दे समा जानानै फैबाय।
औ नोंथां गोजोन
औ गोजोनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला।